औ औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
औ नोंथांजों आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो आयदायानो जादों औ आयदायानो जादों बैसागु बैसागु फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय फालिनाय जायो बेनि बागै माने एसे फोरमायना होनाय?
औ ओ बैसागो होनब्लाथ' जोङो बैसागुखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने बर' फोरा जोबोरैनो गाजा गोमजायै फालिबोखायो आरोना। औ बुंनो थाङोब्ला जोङो बैसागुखौ गोदो गोदाय समावहाय जोङो खमैबो माने थामजि सान बा दान मोनसे बेफोरबायदि ओ फालियोमोन होनना जोङो मिथियो आरोना ओ जोंथ' दा आथि खालाव माने जोङो बैसागुखौ बुंनो थाङोबा ओ बांसिनानो बा जोङो ओ हाबथासे बा स्नि सान बेफोरबादि जोङो लाखिनाय जायो आरो।
आरो जोङो बैसागु खौ मोसौ बैसागो बा मानसिनि बैसागो बेफोरबायदि लानाय जायो जों गिबियाव मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ ओ जोंहा मोसौ बैसागुआवहाय ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो मोसौखौ थु खैनाय जायो बा जोङो मोसौखौ सैथ्र' दाननि जोब जोबथा खालार बा जोबथा सानाव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओ जोंहा मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो जेरैहाय जोङो ओ फान थाव बा दिग्लिलिथि थाराय हालदै बिदिनो फाइनालाव बेफोर ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ नांगौ जायो। ओ जेब्ला जोङो मोसौ थुखैगोन जोङो बे मोसौ थुखैनायनि सानसे सि सिगाङावनो माने जोंनि गोनांथि जानाय गासैबो फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो माने सानसे सिगाङावनो बुथुम खाना दोननाय जायो आरो थामहिनबा जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन जों बे दिननि सानसे आगलावनो जों
जोंहा माने
औ।
ओ बेनि उनावहाय जोङो जायस सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैगोन बे सानखालि जों माने फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोङो बैफोर सिगाङाव नागिरखा लानाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो मोजाङै सु सुनानै बा जोङो मोनसे आइजेङाव दोननानै बेखौ मानोे जोङो अ दुलुर-दुलुर बा बेखौ दाब्ला-दाब्ला बेफोरनो साखा दिसिटेलनि हानाय जायो बेखौबा जोङो ओ औवानि आरुं जिरनानै जोङो मालाबो सुनाय जायो आरोनाव ओ बैफोर माला सुनायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा नेमखान्थि दङ जेरैहाय जोङो ओ अवा जायखिजाया दरजा मोखांनि दरखंआव आरो जोङो मोसौ गलि खुमफोराव थेबना दोननाय हुदा दङ आरो जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो। आरो जों बेखौ ओ दासिम हो दासिम उम दासिमहालागै जों माने बेफोर ओ नेमखान्थिफोरखौ फालिबोगासिनो दङ आरो। ओ बेनि उ उनावहाय जोङो मोसौखौ फोथाराव लांनानै बा जोङो जाम्फै नाला बा बे फोरबायादिनो जोङो ओ दैमा दैसाफोराव जोङो मोसौखौ थुनाय जायो। आरो जोङो मोसौखौ जोङो बे ओ थारायजों थाव बुस्रोनाबो लांनाय जायो आरोना ओम ओ डिगिलिथि थानायजों ओ बेख खौ जोङो मानो बुनाय जायोब्ला होमब्ला मोसौफोरनावबो बे जिनै दान बा बे ओ बे बोसोर बेमार आजारफोरा साबफादेरा बेनि थाखाय मानो जोङो दिग्लि लिथि बिलाइफोरजों जोङो बुनाय जायो आरो।
औ औ।
ओबेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो फो थाराव लांनानै बा जोङो मोसौखौ थुखैनाय समाव जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बा आजै आजौ समनिफ्रायनो जोंहा खुगा मेथाइ दङ जेरैहाय जोंहा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसो सोर एरबाय था बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर बेफोरबायदि जोंहा खुगा मेथाइ दङ आरो ना।। बैफोर खुगा मेथाइफोरखौ जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बा जोङो खनबोगासिनो दङ बा जोंहा नेमखान्थि दङ दासिमहालागै। आरो जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो मोसौनो साराय बा खान्थानि बेबायददि हांगारफोरखौ हल'नानै जोंहा ओ फब फुथा फुननाय जायो आरो ना बैफोर फोथाफोरखौ मानो फुननाय जायो होनब्ला जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा बेयावबो
औ।
जोङो सुबुंफोरा बा मोसौ थखांना अरन आरि फथा फुनाबालायनो मोसा लख्राफोर जानो नागिरोमोन बेनिखायनो माने जेन जाया फोरबायदि साननानै गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने बेफोरबायदि फथ था फुननाय फुननाय जायोमोन आरोना बैफोर फथाफोरखौ माने दासिमहालागै गोदोनि बादियानो माने नेमखान्थि फालिबोगासिनो दङ आरो मानिबोगासिनो दङ आरो। आरो बेनि उनावहाय जोंहा बे ओ मोसौ थुखैनाय सानखालिनो मोसौनि ओ ओ मोसौनि जायबा गोदोनो खाखानाय थानाय दिरुं बा फागाखौ जोङो सोलायनानै बेखौ गोदान फागा होनाय जायो आरो ना ओ आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौआ जेन
मोसौखौ आरो जोङो हगारनाबो होनायखौ नुनो मोनो बे सानखालि बेजों लोगोसे जोंहा मोसौ थु थुखैनाय सानखालिनो माने जोंहा ओ बैसागु दानाव गोखा गोखै जानाय बा मिथिंगायाव मोननाय गासै गासै मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो आरो ना
औ औ नंगौ
खारौ खान्दाय बिलाइ नेरसोन जारि माने मिथिंगाया जा मैगं थाइगं मोनो बैफोरखौनो जोङो सेजौ से था बा सेजौ स्नि था बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जाथारनाय जायो आरो ना बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ जों मिथिंगानि बुथुमनानै जानाय जायो खौ मानो जानाय जायो होमबा बेयाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय बेयावबो जोंहा नेमखान्थि दंखायो जेरै जोङो फोथायनानै लायो जे जोंनि सानाय सुनाय बेमार आजारफोरा जेने सोमजिया जाया बेनि नि थाखाय मानोे जोङो बेखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो माने ओ बे ओ बैसागुदानाव जोङो जानाय जायो आरोना ओ बे बेनि ओ बे उनाव जों मानसिनि बैसागो बे मानसिनि बैसागुखौ जोङो आथिखालाव हप्थासे लानाय जायो बा स्नि सान लानाय जायो बै मानसिनि बैसागु फालिनायाव जोंहा ओ बैसागोनि सेथि खालाराव जों माने गामिनि रायजो रायजो राजा जोंनि गिदिरफोरखौ जोङो मान सनमान होनाय होनायजों लोगोसे जों खुलुमनाय जायो बा उन्दैफोरनो अननाय होनाय जायो आरो बेबादिनो जोङो ओ खुंनाय जायो मोसौ बैसागोनि उनावहाय ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बे बैसागु फोरबोखौ माबादिहाय खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ
अ नोंथां
ओ नोंथाङा ओ नोंथाङा दा जेरैबायदि बुंदों बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बे ओ बैसागोआवथ' ओ जोंना माने बर'फोरनि मोनसे गेदेर फोरबो जालाय बे फोरबोआव बयबो गामिनि बोराय बुरै गथ' गथ थाइ सेंग्रा सिख्ला गासैबो माने ज' जानानै मोसानो ओंखारलाङो आरो बैसागुआ जोंना मोननै बैसागु दङ ओम जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागु खालि जों मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरो बे फुङावनो जोङो ओ मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय मैगं हानानै लाखायो जेरै लाव पानिलाव आरो फान्थाव गिग्लि गिति थाराय बेफोरखौ माने जोङो हानानै ओ जगार खालामनो ला हाखायो आरो आरो बिदि ओ हाखांनानै जोङो बिसोर मोसौखौ गलिनिफ्राय दिहुननायनि सिगां जों बिसिनि मोदोमाव बिदिनो गोसोम गोसोम फोथा फोननाय जायो बे फोथाखौ जोङो साराय एबा खान्था खिथुनि हांगारखौ जों हख'नानै बिदिनो ओ थाव गुबैजों मिलायनानै जोङो बिसोरनि मोदोमाव फुननाय जायो आरो बिदि
अ अ
आरो बिदि खालामखांनायनि उनाव जोङो बिसोरखौ दैमा एबा दैसा फारसे जयाव जोङो थुखैनो लानानै लांनाय जायो बेयाव लांनानै जों बिसोरखौ दैयाव आ थुखैयो आरो बे थुखैनाय समाव जोङो बिस जोंनि मोदोमाव बे आ फिथ फिथाइफोरखौ मैगंफोरखौ आ बे हाखानाय मैगंफोरखौ जों बिसिनि लाव फान्थाव बबेसिनि मोदोमाव सारनानै जोङो बिसोरखौ थुखायो आरो थारायजों बुनाय जायो आरो बिसोर आरो बेनि उनाव बिसोरखौ जोङो ओ थुखैखांनानै
दुब्लियाव फोथारफोराव जोङो बिसोरखौ हेंगारनानै होनाय जायो बे सानखालि जोङो बिसोरखौ खाना दोनदाल जों खानाय जाया आरो आरो जोङो मोनाबिलि समाव मोनाबिलि समावहाय जोङो बिसोरनि थार आ फागा गोदान नांगौ जायोना बेनिखायनो जोङो बिसोरनि फागा गोदानखौ बिसोरनो खानायनि सिगां जों बेखौ बाउग्रोनानै लायो आलारि बाथि सावनानै जों बे फागा गोदानखौ बाउग्रोयो बावग्रोनायनि उनावसो जोङो बिसोरनि मोदोमाव माव माने गोदनायाव गान होनाय जायो आरो आरो जोङो बेनि अखानायैहाय मानसि बैसागु बे बैसागु खालि जोङो ओ बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां माने गोथार जानानै जोङो ओ गिदिर गोलाव एबा आबै आबौ बिसोरखौ माने खुलुमनाय जायो आरो बिसोरनिफ्राय बोर लायो बिसोरखौ खुलुमनानै बोर लानायाव जोङो ओह मान बावनाय जायो गेन सोरनोबा बिदिनो हौवाफोरनो गेन्दि हिन्जावफोरनो दखना बा ब्लाउस बेफोरजों बेफोरबायदि होनानै जोङो बिसोरखौ मान बावनानै खुलुमनाय जायो आरो आरो बेसोर औ गिदिर फोराबो जोंनो उन्दैफोरनो बोर होनायखौ बोर सारस्रिनायखौ नुयो आरो जोङो बे सानखालि उम थैनानै थांनाय आबै आबौ बा आयं बिसोरखौ जोङो आ मान बावनानै खुलुमो बे बा ओ बे बा मान बावनानै खुलुमनायाव जोङो बिसिनो सेरेब जख खाय आ सादा बिरि बेफोरबायदि होयो आरो बेफोरबायदि होनानै जोङो बिसोरखौ बावो आरो औ बेनि उनाव जोङो ओ बेनि अखानायैनिफ्रायसो जोङो ओ बैसागु मोसानो ओंखारलांनाय जायो गामि गामिनो बिदि न'खर न'खर मोसायो आरो जोङो बेफोरबायदि ओ आरो जों बे बैसागु मोसा मोसानो थांनायाव ओ हिनजावफोरा दख दखना गोमो बिदन दखना गानो आरो गोजा ब्लाउस गोजा फालि आरो आरनाइ लायो आरो जोङो खानायावबो बिबार गोजा थुयो आरो आरो हौवाफोरा बिनि गामसा गोथां आरो ओ गस्ला गुफुरनि सायाव सायाव उम आरनाइ गस्ला वासकट गानो आरो आरनाइ लायो बेफोरबायदि जोङो गानै जोमै ओ बैसागु मोसानो जोङो ओंखारलांनाय जायो आरो
औ आरो अ
नोंथां जोंना समबो जाबाय नालाय बेखियावनो दोनथनोसै नामा होमबा
अ अ औ
औ दे होमबा नों